औ नोंथां फ्रि नामा नोंथाङा
औ खोनादों मा खालामदों नोंथाङा औ दङ फ्रियानो
अ होमबालाय
नोंथाङा औ आंनि रावखौ मोजाङै खोनादों ना
औ औ दा खोनादों खोनादों।
औ दे बुं
औ ओ नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव रायलायनोसै होमबालाय।
औ मानि सायाव होनदों नोंथां
औ आयदाया जाहैबाय माबा मा होनगोन बेखौ जोंनि लाइमोनफोरनि ओ जेनेबा लाइमोनफोरा मा मा खालामनांगो दा मा दंमोनथाइ आं वावबाय नोंथाङानो बुंदो
बा नोरै आरोना जेनेबा दानि जुगाव लाइमोनफोरा माबायदि थासारियाव जेनेबा जानांगौ सोलिनांगौ आरो ना माबायदि थासारियाव फैनांगौ माने माबायदि खामानि मावनांगौ आरो माबायदि दावगालांनांगौ बा लाइमोनफोरा माबायदि जानांगौ आरो दानि जुगाव
औ नोंथाङानो बुंग्रोना होदो होनबा एसे।
औ खोनादोंना आंनिखौ
ओम खोनादों।
औ। माने दा गिबियावनो जोङो लाइमोन होननानै बुङोबा सोरबायदिखौ लायमोन होननानै बुङो जों बेनि बागै मिथिग्रोनांगोन नङा होमबा
औ औ
दा गिबियावनो लायमोन होननानै बुङोब्ला जोङो जायफोरा दासिम आव फरायबाय दङ बा फरायनाय बै उन्दैफोरखौ होनद्रायाखै जायफोरखौ जोङो जिदाइन बोसोर जाबाय जों बैफोरनिफाय जों लाइमोन हमनोसै आरो ना नङा होमबा दाइन बोसोर जाबाय जायफोरा कलेजाव ओ फरायनो खाबु मोनबाय। नोङा होमबा ओमफाय कलेजाव फरायखांनायनि उनाव जायफोरा गावनि मा होनो गोजौ सोलोंथाइखौ लाबाय ला लानो मोनदों जेबायै मुलुगसोलोंसालिफ्राव फरायहैनो मोनदों आरो फरायखांनानै जायफ्रा ओरैनो दं बा मायबा मोनसे खामानिनि थाखाय ओ नाजाथाबगासिनो दङ फरायगासिनो दङ बिसोरबो मोनसे लाइमोनावनो गोलैयो आरो नोंथां जेब्लासिम सासे सु सुबुङा हाबा जाया अब्लासिम बे सुबुंखौ जोङो लाइमोन होनना बुंनांसिगोन आरो नोंथां।
औ नंगौ नंगौ ओं
ओं दा बैफोर लाइमोना जोंनि ओ समाजाव बा जोंनि रायजोआव माबायदियै जेनेबा जानांगौ माबायदियै गावनि जिउखौ दैदेनलांनांगौ जों बेनि सायावनो एसे सावरायनोसै सानदों आरो नोंथां
औ-औ-औ सावराय जायो
एसे जागायदो नामा नोंथाङा जेनेबा लाइमोनफोरखौ जोङो समाजाव माबायदि जाजानायखौ लुबैयो
औ-औ ओ आंनि बायदि ब्लाथ जेनेबा जों लाइमोनफोरखौ जिदाइन बोसोरनिफ्राय नोंथाङा होनबाय जि जेनेबा जिदाइन बोसोरनि बोसोरनिफ्राय जेनेबा जों हमनो हायो ओ बिनिफ्रायथ जिदाइन बोसोर जाबाथ जों ओ डिग्रिफोर फरायनायानो जाखायो ना
ओव नोंगौ
औ होमबा जोङो एसे जों माने जोंहा खा मा-मावनांगौ गावनि बिबान थायो आरो खाय से ओ नखरनि ओ जों नखरनि बिबानखौनो बुंनो हायोबा स समाजनि बा बिबानखौनो बुंनो हायो जोङो खायसे अ जों फरायनायजों लोगोसे जोङो ओ गावनि मावनांगौ बो थायो जेनेबा नखरनि थाखाय नोङो बिमा बिफाखौ माबायदि बिमा बिफा नि ओ खोथाखौ मानि नांगोन बा बिमा बिफा खौ जोङो माबायदि फरायनानै बा गावनि आथिङाव गसंनानै जोङो बिमा बिफाखौ माबादि जाहोनो ओ बा फिसिनो हागोन बा मोजां बिसोरनो मोनसे ओ-ओ ओ मा होनगोन इखो नखर होनो हागोन बा माने बिसोरखौ मोजाङै माबायदि ओ बार समखौ बारहो हरनो हागोन बिदि जों मोनसे साननायखौ जोंनि गोसोआव लाबोनांगौ आरोना ओ बयनिबो माने ओ फरायसानि गोसोआव बे मोनसे साननाया जोंनि फरायसाफोरनियाव थानांगौ आरो बे थाब्लासो माने जोंनि ओ-ओ जोंनि बे गोसोआव थायोब्लासो माने जों खामानि मावनोबो माने ओ उतसा मोनो आरो जेनेबा औ अब्लासो जों माने ओ खामानि मावनो गोसो जागोन आरो जे जोङो जोंहा मोनसे बिबान दङ जोंनि नखरखौ नायनांगो आं जुदि आं जुदि नायाबा बा दिनै आंनि नखरखौ आं फरायनानै जुदि माबा मोनसे मावनानै जुदि आंनि आइ बाबाखौ बा आंनि नखरखौ आं नायाब्ला सोर नायनो बा ओ जों माने गुबुननि सायाव ओ हेगारनानै होआलासिनो माने गाव गावखौनो गाव माने ओ फोथायनानै बा गावखौनो बुजायनानै आं बिदि मावथारनांगोन बा आंनि आइ आफाखौ ओ बिदि नायनांगोन आङो इयुनाव आं माबा मोनसे मावथारनांगोन होननानै जों जुदि गोसोआव लायोब्ला माने ओ जों माबा मोनसे माव नो हाथारगोन आरोना नोङो बेखौ माने मानसिफोरनि सिगाङाव बुंलायलायनांगौनि गोनांथि गैया नों गावनो गाव गोसो सिङाव साननानै लायोब्ला माने जोङो माबा मोनसे खामानि मावनायाव जोङो साक्सेस जानो हायो होननानै आं सानो आरो बेबायदि माने अ बेबायदि साननाया माने जोंनि साब साफ्रोमबो फरायसानाव बा साफ्रोमबो लाइमोनफोरनियाव थानांगौ आरोना जायफोरखौ जों बांसिनानो जोंनि दा बायदि लाइमोनफोरनियाव माने नुनो मोनो आरोना खायसे दाबायदि लाइमोन जोंनि बर लाइमोन फोरनि बाथ्राखौनो आं बुंनो सानो जेनेबा बांसिनानो माने जेसेबांनो गिदिर जाया मानो ओ जोंनि लाइमोनफोरा एसे साननायफोरा एसे गाहाय आरोना दासि मबो माने जोंनि ओ लाइमोनफोरा खालि ओ बे मोजां मोनलायनाय बा माबायावल हाबजोबनानै थायो बा औ बिदि माने मबाइल फोरावल हाबसोबनानै थानो नागिरो बा माने साख्रि बाख्रि मावनाय बा मायबा मोनसे मावनांगो बा बिजनेस मावनांगौ बेफोरनि लामाखौ माने नायगिरनो नागिरा आरोना खालि बिमा बिफानि सायाव जा ओ जानानै मोनजानानै थाबानो जागोन बिदि सानो आरो आरो बांसिनखौ जों ओ आं बुंनो सानो आरोना बांसिन जोंनि बर सेंग्राफोरा माने बांसिन औ हामा जालांदों आरोना दा बायदियाव माने मबाइल मबाइल निफ्रायनो बुंनांगोन जोङो माने ओ मबाइल मोननानै माने बिसोर ओरैबायदि
औ नोंथां नोंथांनिया रावा एसे नांथादों
औ औ
एसे नांथादों नोंनि मा रावा
औ औ र
ओ दायो एसे क्लियाराव फैबाय नामा
औ औ औ औ आं बुंनो नागिरनाया बेनो जे औ जोंनि माने बर लाइमोनफोरनि गेजेराव नेत गैया ना हेलौ
नेत गैया बायदि जागासिनो माने एसे नांथाखफैगासिनो नांथाहां नांथाहां फैदों नोंनि रावा
खोनाबाय
दाबो बिदिनो जागासिनो औ खोनाबाय औ
हेलौ औ
औ दे खोनाबाय
अ आं बुंनो नागिरनाया बेनो जे औ जोंनि जेनेबा बर लाइमोनफोरनि गेजेराव आं बुंनो सानो जोंनि बर सेंग्राफोरा माने बांसिन मबाइलजोंनो गोदो गोदोफबनानै थानायखौ नुनो मोनो आरो लांदां
औ नोंगौ
माने बिसोरो बांसिन औ औ गेम फोराव बा ओ मबाइलावनो माने गोदोसोनानै थानायखौ नुनो मोनो आरो जायनि जाहोनाव जोङो माने ओ फरायनायफोरखौ गारनानै माने बिदि थानायखौ नुनो मोनो आरो ओमफ्राय जायनि जाहोनाव जों माने खायसे गथफोरखौ माने ओ फाग्ला बायदि जालाय लायनायबो नुनो मो दो आरोना जोंनि एरिया फोरथिं माने मबाइ गेम गेले गेले माने मानसियानो बोरैबा पेरालाइस टाइपनि बा मबाइल गैयाबाबो मबाइल थुबाय थानाय बिदि माने बुहुत नुनो मोनदों आरो ना ओमफ्राय आरो सोरनाबा सोरनाबा मेगनानो ओ मेगनानो गहां गहां माने मेगनानो थाइसे बेलथायनाय बिदि जानाय बुहुत माने जोंनिथिंजाय नुदों आरो आङो बेफोर माने जोंनि ओ ओ लाइमोनफोरनि माने नायनो गोनां बिराद गिदिर प्रब्लेम होननानै आं सानो आरो ना बेफोरनिफ्राय जोङो ओंखारबोनो हायोब्लासो ओ जों माने गावखौनो सासे मोजां स्टुदेन् होननानै माने खालामनो हागोन आरो जेनेबा बुंनो हागोन जोङो ओ दा आरो ओ नुनो मोनो जोंनि बर सेंग्राफोरा माने बांसिनानो जौ सेरेबदो गोरोफबनानै थायो आरोना औ आ आथा फरायनानै जोंनि गामियाव नुदो आरो ना आं ओंखायनो बुंबाय ओ माने आधा फरायो आरोना फरायजोबा बा मेट्रिक सोरबा मेट्रिक कमप्लिट खालामो सोरबा कमप्लिट खालामा सोरबा आरो बिदिनो ओइस एस फाइनल होयो नानै माने फरायालासिनो बिदि गामियाव थानानै माने ज ज लोंथिङो बा माबा माबे जुवा गेले बिदि गेलेनाय नुयो आरोना बिदिनो माने जालांजोबदो होननानै बुंनो हायो बुंनो बुंनो लुुबैयो आरो आं जोंनि गामियाव माने सासेजों लोगोसेनो गासिबो माने माने बिदि थांफा बिदि थांफा बिदि जालांजोबबाय आरोना बेफोरखौ ओ बेफोरखौ जोंनि गामिफोरावबो माने ओ ओ रायलायनानै जेनेबा ओम एक्सन लानांगो होननानै आं सानो आरो ना
ओ
ओमफ्राय नों नोंथाङा मा बुंनो सानो आरो बेनि सायाव
दा नोंथांनि बुंनायनिफ्राय आं बेखौनो बुंनो लुबैयो जे जोंनि समाजा जोंनि समाज समनि लाइमोनफोरा मोजां थासारियाव गैया होननानै बुंनो लुबैयो आरो आं दा नोंथांनि बुंनायनि फ्राय माने गोबां लाइमोनफोरानो माने खायसे नांथार थारै नांथारै बुस्थुफोरखौ बा नांथारै माबाफोरखौहाय गाज्रि बेसादफोर खौहाय लागासिनो दङ होननानै साननो हायो आरो बिनिखायनो बुंनायनिफ्राय आरो ना लोगोसे समाज दानायाव जोंना लाइमोनफोरा बांद्राय गोसो होआखै होननानै बुंनो नांगोन आरो
औ
ओमफ्राय दा थिग बेबायदिनो जोंहा लाइमोनफोरखौ जोङो मोनसे मोजां थासारियाव माने लाइमोनफोरानो जोंनि गाबोननि मा होनना बुङो जोंखौ गाबोननि मा होनो नोगो सम पट होनना बुङो बना नोगोरारिनि होनना बुङोमोनथाय माने औ औ जेनेबा जों लाइमोन गैया ब्ला जोङो फैबाय थानाय समफ्राव जोंनि मा होनना बुङो जोंनि रायजो गोमांलांनो हा गोनआरो हागौ आरो जेनेबा थिग बेबायदि आरो बेखायनो जोंनि लाइमोनफोरा मा जानांगौ जोंनि समाजनि थाखाय मोनसे मोजां सुबुं सम्पद जानांगोन आरो नों थां होमबासो जोङो जोंनि मोनसे रायजो बा मोनसे हारिखौ जोङो फोथांना लाखिनायाव जोङो मोजाङै मा होनो दावगालांहोनो हागोन आरो मोनसे हारिखौहाय दा थिग बेबायदि बिथिङाव जोङो नायनो थाङोब्ला जोंहा दिनै लाइमोनफोरनो सोलोंथाइ होनांसिगोन आरो मोज सोलोंथाइ नांगोन लोगोसे बिसोरनि साननाय हनायफ्रा मोजां जानांगोन आरो जोङो जाय रावखौ रायज्लायो जोंनि जाय रावखौ जोङो बुङो सानफ्रोमबो बे रावखौ जोङो फोथांना लाखिनांगोन बा मान होनांगोन आरो लाइमोनफोरा नङा होमबा अब्लासो जाहाथ थे जोंनि रायजोआ थांना थायो जोंनि बा हारिया थांना थायो लोगोसे जोंबो गुबुनफोर बै गुबुनफोरबायदि मा खालामनो हायो जों दावगालांनो हायो बेबायदि जायो आरो जाहाथे बेखौ नोजोर होनांगोन आरो जोंनि लाइमोनफोरा जोंनि लाइमोनफोरानो जोंनि समाजखौ जौगानायाव गोबां मा खालामो हेफाजाब होयो आरो नोंथां दा बेवहायनो जोंनि सासे लेखा फरा गोरों बा लेखाफोरा गोरोंखौनो हमबाय आङो लेखाफरा गोरों बुजिनो गोरों बेबायदि सुबुङा नोगोरफोराव फैबाय फरायफैबाय नङा होमबा गोबां नांगौ रोखोमनि गियान आरजिबाय नाथाय बेहा जुदि गावनि रावनि फारसे गावनि बिमानि फारसे साननाय साननो हनो गोरों बा गुन गियानि गैयाबा बे सुबुंखौ जोङो मा बुंनो हागोन जेनेबा बे सुबुंखौ जोङो गावनिखौल' सानग्रा बा गुबुनखौ सानै बेफोरबायदि बुंनो हासिगोन आरो बा गावनि गाग गावनि हारिनि फारसे मोजां साननाय गैया बेफोरबायदि बुंनो हासिगोन आरो ना थाइ दङबाबो बियो मोनसे हारिनि सुबुं सम्पद नङा होननानैबो बुंजागोन आरो जों बेबायदि सुबुंखौ नङा होमबा मानोना बेबायदि सुबुङाहाय गावनि जुबा हारिया थैलांबाबो बा माबा मोनसे अलखदाव गोगलैबाबो बेयो बे हारिखौ नायफै नाय नङा आरो बेबायदि जागोन आरो बैबायदि सुबुङा ओंखायनो माने आं बेनि गेजेरजों बेखौनो बुंनो लुबैयो जे जोंहा सोलोंथाइ ला सोलोंथाइ लानायजों लो लोगोसे जोंहा गावनि राव बा हारिमु लोगोसे गावनि जिथु बिमानि राव गावनि ज थु हारिनि ओ सुबुंफोरनि फारसे मोजां साननाय बे थानांगौ आरो नोंथां।
औ औ नंगौ।
दा बेनि बेलायावनो आं खायसे ओ हिन्जावसा लाइमोनफोरनि खोथाखौ बुंनो नागिरदों आरो माने जोंनि सुबुंफोरा माने गोबां नोंथाङा बुङो बुंनो हाबाय मोजां मोननायाव गोलैनाय बा माबा बायदिसि सिना नङा होमबा दा बेफोरबायदि माबायावहाय बांसिन गोसो गोसो हाबो गोसो हाबो बा गोदो हाबो बेफोरनि थाखाय जोंनि बे खायसे सासे हिन्जावसा लाइमोनफोराहाय गुबुन सुबुंखौ लानानैहाय गावनि हारिखौ गारनानै